औ खुलुमबाय नोंथां। औ खोनाबाय औ मा खालामदों?
आतसा ओ ओइ बाबु मा मुं नोंना?
ए मा मुंनो खोन्थाहरदो दे
मा
जोंनि मामा न'नि मामा मा खालामदो?
आं जिरायगासिनो दं। नै आ हावा हावा जागासिनो जिरायनानै।
ओंखाम जाबायना जायाखै? औ जाबाय जाबाय जाबाय ओं
मा ओंखि सोंहर
ओ आदाय आलु। आलु ओंख्रि।
आलु फ्राय जादोंनो मामाया आलुफ्राय जादों ओम अखा हादोंना हायाखै सोंहर
अखाथ' फैथ'वाखै सान्दुं दुंनो नागिर
अखा हखयाखै नामा अखा हायाखै नो।
खा फैफिननो नागिरदों।
सान्दुंगोस साबबो जायाखै दुमैलु जादों।
गैया मैया मोनावबो अखा फैयाखै। ओं गैया फैथ'वाखै नोंहा मा मुंमोनलै बाबु?
नुथाया दिनि मोनायाव
उम
गोसा गोसा हादों होन्ना खोन्थाहर गोसा गोसा हादों।
उम दे दे दाथ' बहुद मोजां। उम ओइ उनिं र' दा रायलाय उइनिं इफेक्टिभ कलाव कन जानाय नङामोन बिदिबा आं दाइरेक्ट फन खामफिन
हेलौ उम हेलौ औ गैया फैयाखै फैनायालाय। दाबो गैया गैनायालाय।
ओं
माबा सान्दुंसो गोसा दुंनायमोन।
हेलौ औ आयै
जोब्बाय
हेलौ
उम
औ जाखांबाय औ आयै।
बिजिबालाय आं उनावफोर दा मोनाबिलिफोराव फन खालामनोसै नामा नोंथांखौ न?
खोनादों?
मादैनो मादैनो बेखौ बेखौ मादैनो हेलौ खोनादोंना खोनायाखै?
ओरैनोथो थोंलै बिजि नङा।
ओइ बाबा गथ' औ थाबाय थानायखाइ ओ थाफाबाय
थानायखाय आं साननाय हेलौ
उम
सोरनि गथ' सोरनि गथ' बियो?
आब'नि
उम
औ
आदसा न'आवनो थायो आरो ने? ओंखायनोथ' नों अबेयाव माबा लाहानावनो थायो आरो न' नोंहाव लाहोनावनो थायो नोंखुनजो लाहानावनो।
न' न'आ खाथि खाथि दाब्ला नोंसिनिजों आंनिदो बायदि। गामियावनो हाबा जादों सोरांबानो खारबोयो बिबौनाव। म' मना गोथां खामानि गैया दिनै? खोनायाखै? हेलौ नेदा मोजां हेलौ